हेलौ। नोंथांङा दा माखा खालामदों?
ओरैनो दं।
ओरैनो दङ ना अब्ला जों सानैजों आबहावानि सोमोन्दै एसे रायज्लायनोसै खोमा।
औ रायलायजागोन नोंथां।
दे नोंथांङा आबहावानि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो।
औ औ आबहावा होनबाथ जोंनिया आबहावाया बिदिनो मोनथाम रोखोमनि जायो आरो मिथिंगायारि मिथिंगायारि आब फवा मोनसे समाजारि सोरजिनाया ख मोनसे
औ।
फुजिनाया फवा मोनसे जायो आरो मोनथाम रोखोमनि जायो आरो जेरै मिथिं गायारि सोरजिनाया जाहैबाय जेरै बि बिफां लाइफां बेफोरो हाजो हाला बेफोर मिथिंगायारि सोमजिनाय जाबाय आरो दैमा दैसाफ्रा आरो मान ओ समाजारि सोमजिनाया बिदिनो इदिनो मानसिफ्रा इदिनो गारि मथरनिफ्राय
औ
गुन्दै गहोनाय बेफोरबायदिया जाबाय आद आरो मानसि सोरजिनाया जाहैबाय ओमफ्राय न बांं मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय मिथि-मिथिंगानि ओमफ्रायनो मोननाय जेरै औवाफोरनिफ्राय जोङो न बानायो लेखा बिलाइ बानाय इयो औ बेफोरबायदिया जाहैबाय गाय रि मथर बेफोरबायदिया मानसि बि सोरजिनाय आबहावा जाहैबाय आरो।
औ औ अब्ला जोंङो माबायदि खालामोब्ला आबहावाखौ मोजांङैनो लाखि खिनो हागोन नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
औ आबहावाखौ जोंङो साखोन सिखोनै साफा गोग्गो लाखिनो थाखायबा जोंङो दंफां लाइफां गाय नांगोन दंफ फां लाइफां गायनायफोरखौ खम खमायनांगोन आरो जोंङो
औ
दंफां लाइफांफोरखौ दानफायनायखौ जोंङो इदिनो गोबां जायगायाव दा दं फां लाइफांफोरखोनो बांसिन दानफायसो नालाय बेफोरखौ जों खमायनांगोन आरो औ दफां लाइफां फोरखौ गायबाय थानांगोन आरो जोंङो आफ खौ गोग्गो साफा लाखिनो थाख खायबा बा दा
से दंफां औ फांसे दंफां गायोब्ला फां जि दंफांखौ गायनो नांगोन आरो यो जोंङो
औ औ औ औ नंगौ नोंथां गोदोनिफाय गोदोनिफाय हमनानै दासिमाव नायबाथ गोबां सोलायबोबाय आबहावाया
सोलायबोबाय सोलायबाय
औ गोदोनियावथ जे-जेरै दंफां लाइफांफोरखौननो दान फायनो नागिरामोन नालाय दानफायबाबो खम खम मोन आरो गोदोनि समावहाय दानि-दानि जु औ थ गोबां दंफां लाइफांखौनो गायनो नागिरला आरो। दानफायसै बांसिनानो आरो गारि मथरफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरालाय बे फोरनिफ्राय गोबां जोंनि आबहावाया गुबुंले जानो
औ जानो हमदों जानो हमदों।
थाङाबो एसे फोरमायना होदो आरो आबहावानि सोमोन्दै माब्रै जोङो माब्रै लाखिबा आबहावाया मोजाङै साखोन सिखोन साफा थागोन? मा मा खालामनांगौ माबोरै गुबुंले जादों? बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो आरो।
औ दा आबहावा खौ साखोन सिखोन लाखिनोब्ला जोङो गिबियावनो बयबो गासैबो सुबुंनियाव बिबान थायो आरो। जे जोंनि आबहावाखौ गोग्गो लाखि खिनो थाखाय जोङो बयबो मा फां जि दंफांखौ गायथारनांगोन आरो जोङो।
औ औ नंगौ।
फांसे दंफां दानफायोब्ला जोंहा जोबोद खहा जा
औ नंगौ बे थारानो।
गोबां दंफां गायनांगोन आरो। दा बेबाय बि गायोब्लासो जोंनिया हवाया मोजां जागोन आरो थाजि जिम जागोन। मानोना जों गासैबो बे मुलुगाव थानाय जिउ गोनां जिबिफोरा बिफां लाइफां गैयाब्ला थांनानै थानो हाया।
औ।
बेनि थाखाय जोंनो बिफां लाइफां खौ नांगौ जाथारो आरो। जेरै जोङो औ। बिफां लाइफांनिफ्राय जेरै जोङो सानदुङा दुंओयोब्ला दुङोब्ला बे बिदुंनिफ्राय बारगनो थाखाय जोङो बे फां लाइफांनि सिङाव थानानै जोङो बार लायो औ सहाय मोनो गोबां सहाय मोनो आरो जोङो दा बेबायदिनो बिफां लाइफाङा जोंखौ आरोबाव मोनसे सहाय होबावो जेरै जोङो न लुनाय बा नआव बाहायनाय माखासे जे आगजु सियार टेबोल बेबायदिनो गोबां खामानियाव सहाय होयो आरो
औ औ अक्सिजेन लानायाव जोंखौ हे फाजाब होयो आरो औ
दंफां लाइफांफोरजोंथ उम गोबां न लुनाय जायो औ। आरो जोंनि आबहावाया माबोरै गुबुंले जादों बेफोरनि सोमोन्दै एसे नोंथाङा फोरमायना होदो आरो‌
औ फोरमायनो हागोन आबहावाया गुबुंले जानाय होनो ब्ला जे जेरै गारि मथरनिफ्राय खारनाय उखुन्दै बा खारखानानिफ्राय ओंखारनाय उ खुन्दै गेसाव गोफोन दाखोर दाला गारनायनि फ्राय मोनामनाय गेस ओंखारनाय बेफोरनि थाखाय जोंनि आबहावाया गुबुंले जायो आरो।
नोंगौ
औ औ
गोदोनिफ्राय साननानै नायबाथ दासिमाव गोबां फाराग नुनो मोनबाय आरो गोदोथ गारि मथरबो गैयामोन नालाय बिदिनो कलकारखाना फोरबो गैयामोन ना इ दिनो फेक्टरिफोर गैयामोन गि फेक्टरिफ्रा दासो जाजोब बाय नालाय गोदोनि समावथ बेफोर गैयामोन औ दानि दानियाव नायबा बे फोर ओंखारनानै गोबां जोंनि आबहावाया खहा जानो हमबाय आरो बिदिनो प्लास्टिक ओं गुबुंले जाबाय गोबां खहा जाबाय। प्लास्टिकफोर बेफोर प्लास्टिक फोर मुवाफोर ओंखारसोयोना? बेफोरनिफ्रायबो गोबां खहा जाबाय आरो इदिनो प्लास्टिक फोरखौबो सावनानै सावनाय उखुन्दै ओंखारनाय औ इदिनो गोबां गिदिर गिदिर फेक्टरिफ्राव इदिनो बायदिसिना गोबां मुवा बानायनाय जायोना बिनि फाय उखुन्दै ओंखारगो ना बेफोर बेफोरजों बो बेफोरजोंबो गोबां खहा जाबाय आरो जोंनियाव गुबुंले जाबाय आरो गोदोनि स समावथ गारि मथर गैयामोनना इदिनो थेला गारि, गराइ गारि, साइखेल बि फोरजोंसो सोलियोमोन । दानियावथ बेफोरो गैलाना नुनो म मोनलिया दानियाथ औ गारि गायि फो जोंनो इदिनो गारि गोबां ओं खारबायना आ रो दानिया इदिनो दावबायनोबो गोरलै जाबाय आरो गारिफोर ओंखारबाय नालाय औ सिगांनियाथ इदिनो गराइ गारिफोरसोमोन नालाय गोजान गोजान जायगा थांनो हायामोन आरो जायगाफोरावनो इ दिनो जायगाफ्रावसो इदि बेरायनो हा हायोमोन आरो गोजान गोजान जायगा दावबायनो हायामोन औ नोंथांमोनथिं औ दे बुंलाय
थामहिनबा जोंनिया मुगाया सोलायनो हमदोंब्लाबो जेरै मि थिंगानि सायाव बाहायनाया फारसेथिंजाय खहा फारसेथिंजाय जोंनि थाखाय मोजां आरो जेरै मोजां होननानै बुङोब्ला जेरै गारि मथरनि गेजेरजों जोङो। बबबा गोजान जायगायाव थांनो गोनां जायोब्ला एसेल समनि गेजेरावनो जोङो सौहैनो हायो दा गोदोनि दिनाव जोङो औ मोसौ गारि बा मैसो गारिफोरजों थाङोब्ला
औ।
जायगाफोराव हान्थिनाया गोब्राब
ओं सानसे साननै गाहाम लायोमोन आरो औ। औ नोंथांमोनथिं नोंबो बेफोरबायदि गराइ गारि मोसौ गारि साइकेलफ्रा दंबावो नामा दा गैला एसे फोरमायना होदो नोंथाङा।
औ औ नोंथां आथिखालावथ। मोसौ गारि गराइ गारि खौ नुबांनो मोनलिया। गोमालांबाय आरो बेफोर औ खम जाबाय अब्लाबो साइकेल सालायनाय। खौ नुनो मोनो आरो।
औ बेबो एसे एसे खम जालांबाय गोदान औ गोदोनि समावथ बयनिबो नख नखराव साइकेल थायोमोन ना। दानियाथ बयनिबो औ बयनिबो न गारि म मटर बेफोरखौसो नुनो मोनो दि आरो बांसिन ना
खौसो नुनो मोनसै
बेफोर बेफोरो खमायलांजोब्बाय आरो गोमालांजोब्बाय औ बेफोरजोंनो आबहावायाबो बेफोरनि उखुन्दै ओंखारनायजोंबो जोंनिया आ हावाया गाज्रि जालांबाय आरो औ।
दा नोंथांनाव आं मोनसे सोंलु सोंबावनि सै थामहिनबा जोंनि आबहावायाथ गोबां गुबुंले जानो हमबाय दा बेफोरखौ होबथा थानायनि माबाफोर राहा लानो हागोन नामा जोंङो।
औ बेफोरखौ होबथानायनि राहायाथ मोनसेल बे बेफोरो जाहै बे जाहैबाय मोनसेल माने गोबां दं आरो गोबां बानायनांगौ दङ बे जेरै दंफां दंफां गायनायानो मोनसे जोंनि गिदिर बिबानग्रो आरो आब हावाखौ नोंङो मोजां थाजिम बिदिनो बार बारनाय खोलो खोलो बार बारनाय अखा हानाय बे फोरबायदि समै बोथोरै बो थोर अखा हानाय टाइम बा टाइम अखा हानाय बेफोरबो जोंना सोलायलांदों ना बेफोर औ बेफ बेफोरखौ जोङो बा फायनोबा जोङो दं गायनांगोन आरो।
औ नंगौ सैथो।
जोंनिया मेन जाहैबाय दानियाथ अखाफोरा जि समाव हानांगौ बे समाव हानोनो नागिरलाना ।
औ हानो नागिरथारला औ
मानोना बिफां लाइफांफ्रा खम जालांबाय नालाय जोंनिया औ बिफां बिफां लाइफां गायनाया गोनांथार आरो जोंनिया आरो नोङो औ औ बेफोरबायदि गाज्रि मुवा प्लाटिकफोर बेफोर खौबो जों जेराव मेराव गारलाबायनानै होनङा आरो बेफोरजोंबो जोंनिया फोरा गुबुंले जायो आरो । बेफोरखौबो जों साखोन सिखोन लाखिनां
औ औ
आरो दानियाथ मैगंफ्रावबो गोबां मुलि होनायखौ नुसै बे फोरफोरजोंबो जोंनिया हाफोरा गाज्रि जायोना गोबां केमिकेल मुलि होनायसै ना दानिया। दानिया सोब मैगंफ्रावनो फिथाइ सामथायावनो मुलि बिना फोरजोंबो जोंनिया गोबां खहा जायो आरो एम्फौ एनलाफोरा थैनानै औ औ। जोंनि हाया गाज्रि जायो । बिदिनो जों हासार हासारबो गोबां बाहायनाय जायोना?
औ बाहायनाय जायो औ औ
माबा? मैगंफोर बेफोराव हासार बाहायोना?
औ गासिबो मैगङावनो जों औ ।
औ। जोंनिया जोंनिया ओरैजाय आबफावायाबो । गाज्रि जाबाय जोंनि देहायाबो देहायाबो गाज्रि जायो आरो मानोना जों बे मुलि होनाय बेखौनो जायो नालाय।
औ जायो सैथो।
होमबाथ जों गोबां सावरायबाय आबहावानि सोमोन्दो।
औ सावरायबाय नोंथां औ। अब्ला जोङो दोन्थनोसै नोंथां। हेलौ।